औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो आं जासिहरबाय।
ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आं दायो माने लामायाव जिरायगासिनो दं आरो।
आं नोंथांजों एसे खोथा सावरायनो होननानैसो फन खालामनाय जादोंमोन ओ खोथायानो जाहैबाय ओ सुबुंफोरनि गेजेराव गोदो आरो आरो दानि जुगनि सोलायनायफोरखौसो एसे बुंनो सानदोंमोन आरो ना मा मा सोलायनाय नुनो मोनखो बि फोरनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ माने सुबुंनि जिउ खुंनाय राहाया मारै सोलायखो आरो बिनि सायाव।
औ औ बेनि सायाव।
औ औ औ हागोन नोंथां हागोन।
औ गोदो आरो दानि जुगाव नायनो थाङोबा गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय जेरै गोदोनि समाव जोङो बहाबा हान्थिनो थाखाय एबा गावनि जाथि खुरमा एबा आलासि जाहैनो थाखायनो जों गोबां थाबायनांगौसो जायोमोन। एबा गराइ गारि मैदेर गारि मोसौ गारि बेफोरसो थायोमोन जोंना। बेफोरबो मोसौ गारि गराइ गारिफ्राबो माहाजोन माहाजोनावल' थायोमोन आरो थ' बारा माहाजोनबो गैयामोन बांसिनानो बिदिनो गरिब बिदिमोन आरोना ओंखायनो माहाजोनाबो जाय सा फा सानै माहाजोन बिसोराव थायो बांसिनानो थाबायनांगौसो जायोमोन बहायाबाफोर थांनो थाखाय। दानि जुगाव नायनो थाङोबा साइन्स एन्ड टेक्न'लजि जेखौ जों बुङो बिगियान आरो ब्रिन्दामिनि था खाय जोङो गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय दा जोङो बयबो सा साफा न'खरावनो गारि गंफा गंफाथ' थाखाथारो। आरोबाव बिनि गेजेरजों जोङो गोबां माबाफोर आरो जेरैना ओ बास बेफोर टट' अट' बेफोरखौथ' जों गोबां नुनो मोनबाय विंगारबो मेरला ओंखारबाय जोंना बहायबा फोर जों खाथि खाला थांनोबाबो जोंना जेबो दिगदार जाला आरोना जोङो न'आव गारिफोर गैयाबो जोङो बेफोरजोंनो थांनो हायो दानियाव गोदोाय जों थाबाय नांथारगौसोमोन जायोमोन बेबो सानसेजों सोवहैयामोन जोङो थाबायनाया ओ जोङो सानन सानथाम गाहाम लायोमोन जेनेबा हमनानै ला जों सोरनावाबा आलासि जाहैनोबा दानि समाव जोङो फनफोर हरनानैनो खोन्थाहरनो हायो जोङो गाबोन थांगोन बिदि होनलायलायनानै खिन्थु गोदोनि समाव जोंना बिदिबो गैयामोन। गोदोनि समाव जोङो थांनोब्ला दोङो डाइरेक्टसो थांनानै जों एखमबा बेखौ मानसिफ्रा खबरबो हरनाय जाया नालाय जोङो ओ एखमबा लोगोबो मोनहैया बिदि जायोमोन आरोना थांबाबो आरो गोदोनि समावहाय जोङो गोजान गोजान ओ न'खरनि मानसिफोर थानाय जेनेबा जोंनि फिसा-फिसौखौनो होनबाय जेनेबा गोजानाव थानाय बा बेलेग जायगायाव थाहैनायफोरखौ जोङो ओ खबर लाहैनो हायामोन एबा फन दानि जुगावथ' जोंना फन दङ जोङो गोसोबानो नायनो हायो। भिदिअ कलफोर खालामनानै फन खालामनानै गोदोनि जुगाव बिदि गैयामोन। आरो गोदोनि जुगाव नुनो मोनोमोन कि ओ हिनजावसा माहारि आरो हौवासा माहारियाव बिराद फारागथि खालामोमोन जेरै हिनजावसाफोरखौ फरायनो होआ बिदि नुनो मोनोमोन आरोना हिनजाव साफोरालाय फरायनानै मा खालामगोन बिलाइ हरखायो हाबासो थांखायो इदि होननानै हिनजावसाफोरखौ न'नि खामानिल' मावनो मावहैनाय बिदि नुनो मोनोमोन दानि जुगावहाय हिनजावसा साफोरासो हौवासाफोरनिफ्राय बांसिनहाय फरायनानै हौसाफोरनि हौवासाफोरनिफ्राय बांसिन बांसिन गोजौआव माबाबाय बांसिन फरायनाय बिदि नुबाय अफिसफ्रावबो थां बुंनो थाङोब्ला हिनजाव आरो हौवा बयबो समान समानैनो मावो। एबा हिनजावफोरासो गिदिर पस्टव थायो हौवाफोरनि फ्राय जेरै जोंना प्रेसिडेन्ट अफ इण्डिया जाय जोंना प्रेसिडेन्टआबो जोंना हिनजावानो द्रौपदि मुरमु नोंथाङाबो मिथिखागौ जानो हागौ। ओ जोंना बिखौनो आं बुंनो सा नोखि हिनजाव आरो हौवा हौवाफोरनि गेजेराव दा जेबो फारागथि नुनो मोनला आरोना बयबो समानैनो समानैनो मायो हौवासा आरो हिनजावसाखौ बयबो समानैनो एबा गोदोनि समावहाय हिनजावसा फिसा जायोब्ला ओ बुथारनाय मानाय नुनो मोनोमोन दानि जुगावहाय हिनजावसा जायोब्ला खुसिसो जायो। खरनि मानसिफ्रा लक्ष्मि जादों होननानै ओ आरोबाव बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समावहाय ओ हेल' हेलौ खोनादोंना हिनजावसाफोर नियाव औ औ खोनागासिनो ओ लोगोसेहाय जोङो उन्दै समावहाय हाबा बिलाइनाय बेफोरखौबो नुनो मोनोमोन गोदोनि समाव ओ उन्दै उन्दै समावनो हाबा होनाय जायोमोन हिनजावसाफोरखौथ' एबा हौवासाफोरखौबो होबावनायसो जायोमोन उन्दै समावनो दानि जुगाव बेफोरखौ नुनो मोनला हिनजावसा फोराबो गावनि आथिङाव गसंनानैहाय फरायनानै मोजां माबानानै साख्रि बाख्रि लानानैहाय दानि जुगाव हिन्जावसाफ्राबो गावनि आथिङाव गावनि फसन्थ' खालामनायजों हाबा जानो हायो गोदोनि समावथ' बिमा-बिफानि फसायनायजोंसो जानांगौ जायोमोन। एबा जाया जायाबा बुथारनाय मानायबो जायोमोन आरो गोदोनि समाव दावरिबो दंमोनहाय जे हिनजावनि न'खरनिफ्राय एसेबां बिनायखौ हरनो हायाबा हिन्जाव हिनजावखौ माबा खालामनाय जायोमोन बिराद बुथारनाय एबा ओ टरचार खालामनाय जायोमोन दानि जुगाव बेफोरखौ नुनो मोनला दानि दानि हिनजावफ्रा माने फराय फरायनानै थांखायो नालाय गावनि आथिं गसंखानाय साख साख्रि बाख्रि लानानै थांखायो नालाय बेफोरखौ दा खम नुनो मोनबाय आरो ना दानि जुगाव लोगोसे हारि फोरागथिखौबो गोदोनि समाव गोबां नुनो मोनोमोन जेरै ओ जों जों बर'फोरानो गोदोनि समाव गोबां मुगै जायोमोन जेरै लेथ्रा जाग्रा अमा अमा जायो होननानैबो मुगैजायोमोन जोङो आरो हाग्रानि बुस्थुफोर जाग्रा हाग्रानि मैगं जाला बायग्रा बेफोरबायदि होनानै मुगै जायोमोन आरोना दानि जुगावहाय बयबो जाजोबो बेफोरखौ खौ आरो फरायनाय सोलोंथाइ लानानै जों बयबो एखे कलेज एखे स्कुलावनो फरायनानै जोङो ज' लोगो जानानैसो थालायो जों बिदि मुगैलायनायखौ जोङो दानि जुगाव नुनो मोनला एखे कलेज एखे स्कुल एबा एखे अफि फिसफ्रावनो जों ज' मावनानै जों ज' लोगो जानानै थायो आरोना आरो गोदोनि समावहाय जों आन्दो फोथायनायखौ गोबां नुनो मोनोमोन जेरै आ ओ दायना फ फोथैनाय अजा बेफोरखौ दानि सम दानि दानि दानियावबो दङ माने एसे गामि गोथौ गोथौफोराव दाबो सोलियो बेफोरो आरो आसामाथ' जोंना बिदिनो माबा ओ आन्दो फोथायनायनि जायगा होननानै जों मोनथिनो मोनखायमोन गोदोनि समावहाय दासो गैला बेफोरो ओ बेफोर दा खमायलांनो हमबाय आरो दायनाफोरखौबो गोदोनि स समावहाय बिराद माबायोमोन मानसि दायनाफ्राबो मानसि बुथारनाय मानाय न'खरखौनो जानाय बेफोरखौ गोबां नुनो मोनोमोन मोनसा माबा माबिनि थाखाय दानि जुगाव बे खौ नुनो मोनला औ आंनिखायनो फोजोबनो सानो नों बिथाङा माबाफोर बुंबावनो सानदोंबा बुंनो हागोन
औ नों
हेलौ औ
नोंथाङा दायो जाबायदि बाथ्रा बुंलांदों बेफोर गाससिबो सैथो माने सिगांनि जुगनि आरो दानि जुगाव अ नुनो मोननोसै। जेरै गो जै जों माने ओ सुबुं मा। माने जि बुंबोदोंमोन दानिया लोगोसे सीलाय जोबबाय आरो गासिबो।। जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला बर'फोरा सिगाङाव जेनेबा गासिबो माने आबादारि आबाद मावनानै थांना थाग्रामोन आरो माने दुब्लिफोराव जमा जमायै आबाद मावनानै ओमफ्राय बिदिनो मैगं थाइगं गायनानै आबाद मावै मावै बिदिनो ओ न'खरफोर खुंलांनायखौ जोङो सिगाङाव नुनो मोनोमोन आरो
ओमफ्राय बिदिनो आरो जेनेबा सिगाङाव जोङो ज'-ज' जा-जाय थानानै ओमफ्राय माने जिउ खुंबोयोमोन आरो सिगांनि जिउ खुंनाया आलादामोन बेखायनो औ ओमफ्राय सिगाङाव माने गामियाव थायोमोन नालाय बेखाय गामियारि ओनसोलखाय ओ गासिबो जमा जमा जेनेबा फरबफोर मानिनाय' जमा जमानो नाफोर हमहैनाय जमा जमा ओमफ्राय बिदिनो सावरि बादालि जानाय बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि
औ।
ओ खोनानो मोनो आरोना गोदोआव जे ओमफ्राय न दानियाथ' माने मा होनगोन सोलाय जोब्बाय आरो जुगा दानिया माने इन्ट इन्टारनेटनि मुगा जाना फैबाय जेराव जोङो गासिबो जेनियाथ' गासैफफ्रवनो मबाइल गैयाबा बियो जाया आरो ना गासैनावबो नुजोबखायो गंफा गंफा मबायल ओमफ्राय नों बुंनाय बायदि गंसे गंसे नख' थायो बाय जा खानो जा गारानो जा बेफोरबायदि गं बिनि अनगा इसे जाबाय आरो माने ओमफ्राय माने लफोर गेलेयालाहैनो माने खायफा खग्रा लासि गोबां माने मा होनगोन इउथफोराबो मबाइल सिङावनो बिसोरो बाहेरायाव गेम गेलेयालासिनो सिङावनो मबाइलाव गेम गेलेनायफोरखौ नुनो मोनोसै आरो दानिया माने बेयावनो सानसे सानसे मेगनजों स्क्रिनजों सानसे सानसे जानायखौ नुनो मोनोसै आरो! जेराव जोंहा खहा जायो मेगननि खहा जायो ओमफ्राय जोंहा मोदोमानो मावनो मोनलाबा बेफोरावनो जोंहा माने देहाया खहा जायो आरो ना-! बेरामफोरा थाबनो हाबनो माबा मोनो मा लामा मोनो आरो बेखाय माने बेराम जानायखौबो दानि जुगाव माने लेक गैयै नुबाय आरो ओमफ्राय बिनि आरो खारन मोनसेया जाहैबाय जानायफोराबो बेराम जानायनि खार'ना जानायावबो दानिया मुलि हासार रासायनारि मुलि बेफोरबायदिल'सो बाहायो आरो जेरै सिगाङाव जोंहा माने मैगंफोर गायबा आबादफोर खालामबा माने न'निनो पियर गायनायखौ नुनो मोनोमोन जेराव जोङो गोबोरखि हासारफोरजोंसो गायनानै बेखौ फेदेरोमोन आरो नाथाय दानिया थ' माने साननै हरसेफोरावनो मोनब्रबनाय बिदिखौसो नांगौ। फैसा नांगौ नांगौखाय माने बेफाराव आरोना माने देहा सेहा नायला बिसोरो फैसाखौ लसो नांसिगोन।
उम उम।
ओ माने कारहा कारहा ओ मुलिफोरखौ होनाय नुयो जेरै हरसेफोरावनो थालिरफोरखौ फोमोनब्रबनाय ओमफ्राय बिदिनो कबिफोरखौबो फोमोनब्रबनो बिदि आरोना माने हरसेफोर बा हप्तासेफोरावनो बिदि फोमोनब्रबनाय बिदि दावबायदोंसो माने ओ होनानै बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ फाननायखौ नुनो मोनो आरो दानि जुगाव। बेयावनो जाहा देहानि खहा जाना फैयो। जेराव केन्सारफोर बेमार जानायफोर बेफोरबायदि खोनासैयो आरो दानि जुगाव। माने बेफोरनो आरो। औ ओमफ्राय औ बेफोरथ' बेफोर ओमफ्राय आरो दानिया माने जेनेबा ओ मानसि फोराबो जेनेबा फोरबोफोर जाब्ला जेनेबा दानिया बारा ओंखारबाङि बेफोरबायदिखौसो नुनो मोनो आरो जेनेबा दानि जुगाव। जेरै सिगाङाव जोङो बैसागु फोरबो जाब्ला बैसागोआनो जा जियानो जा जेनेबा फोरबो जाब्ला बेयाव जोङो ज'मा ज'मा बोराय बुरै गथ' गोरलै ए गथ' गथाय गोरलै गोरलाम गासिबो ज'मा ज'मा ओ न'खर न'खर थां थानानै खाम, ज'था, सेरजा, सिफुं दामनानै मोसानायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय दानिया बिदि नुनाया जोबोद खम आरो माने दानिया थां बांलानो सेंग्रा सिख्लाफोरखौथ' बुंस्रा नाङा आरो हेलौ
हेलौ
हेलौ औ खोनादोंना?
औ खोनागासिनो दासो खोनाफिनदों मोने नोंथां औ।
अ' अब्ला ओ दिनैनि सावरायनायाबो जाथ'बाय नामा एसेयावनो? नोंथां